अ' हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ' आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
औ आं नोंथांजों बर' आयजोफोरनि माने हिसानसालिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन। औ ओ बेबायदिनो जेनेबा ओ बर'फोरनि गासैनिबो न'खराव जों हिसानसालि थानायखौ जों नुनो मोनो।
उम उम
गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला बर'फोरा ओ माने संसार जानो रोंदों अब्लानिफ्रायनो माने बर' आइजोफोरा गावसोरनि ओ जेनेबा नांगौखौ सुफुंनो गाननाय जोमनाय बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय गावसोरनो न'खरावनो हिसानसालि ओ मायने गायनानै लानानै सिदानाय खौ जों नुनो मोनोमोन।
औ औ
औ बर'फोरा हिसानसालिखौ न'खर न'खर न'नि सिथ्ला खना एबा उसुं गुदा एबा खामसालियावबो खाबु बायदियै गायनानै लायो।
उम
ओ बर'नि हिसानसालि होननानै बुंब्लाथाय गिबियावनो हिसान खुन्थियानि बाथ्रायानो फैग्रोयो।
औ
औ बे इसानसालिनि ओ खुन्थियाया गासै थंब्रै जायो बेखौनो सालखुन्था होननानैबो बुङो।
औ
औ बे हिसानसालिनि थंब्रै माने खुन्थियाफोरनि गेजेराव सि गां फारसेनि गिदिर गंनै खौ बिमा आरो उननि गंनैखौ फिसा साल खुन्था होननानै बुङो।
उम
औ बिमा साल खुन्थाखौ एसे गिदिरसिन नांगौ बायदियै गयनि एबा बा दंफांनि नङा ओ आरो नङाबा औवा बुरखानि बानायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
औ आरो फिसा साल खुन्थाखौ सरासनस्रायै जोङो बुरखा औव-औवानिखौ बानायोब्लाबो माने बेखौ औवा गुबैजोंनो बानायनाय जायो।
ओम।
खायफा गोनां ओ माने खायफा गोनां गोनां न'खरफोरा माने माहाजोन न'खरफोरा उम माने दंफांनि फ्रेम बानायनानै लानायखौबो जों नुनो मोनो। औ गोदो गोदायनि समाव बर'फोरा न'खराव जेसे ओ माने जेसेबां हिन्जावफोर थायो बिसोरनि बिसोरो गासैबो गावबा गाव हिसानसालि खालामनानै लायोमोन। बेबायदिनो खायसे न'खराव हिसानसालिखौ खाबु बायदियै न' नि बेंखनावनो सान्दुं गोलैयै जायगायावबो खालामनानै लायोमोन।
औ औ।
था गायनाय होननानै बुङोब्ला थंब्रै बुरखा औवा एबा गय बिफांनि मोनसे जुनिया जखाखौ दानस'नानै मोनब्रै खनायाव ज जखा बायदियै गायना लानायखौनो बुंजायो।
औ।
औ खायफा गाहाय खुन्थाखौल' गयनि एबा दंफांनि एबा औवा बुरखानि दाननानै लायो।
औ औ।
औ खुन्थिया मोनब्रैखौ गोजौआव माने गुस्थि बेयाव गुस्थि होनो थाखाय गुस्थिखौ दानख्लाबना बान गोजा सोनो हानाय बायदि खालामनानै लायो। सि औ सिगां फारसे गाहाय साल खुन्थाखौ गेजेराव फ'लङो गु-गुवारै गान्दै हाबजानाय बायदि। इसानसालियाव जिरायनानै जि दानो थाखाय दं फांनि मासि एबा बेन्स एबा दंफांनि बैसां खालामनानै लानाय खौबो जों नुनो मोनो। औ। औ बेबायदिनो इसानसालिया बर' आइजोफोरनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायनि उदां जौस्रां पार्ट ओ बेबायदिनो बेबाय इसानसालिनि इसानसालिया अन्नाय आरो मोजां मोननाय गोसो थोनाय ओ गोसोनि हास्थायनायखौ जाफुंसार होग्रा बर' आइजोफोरनि औ औ बेबायदि दिनो बर' आइजोफोरनि गेजेराव मोननै आदबजों जों जि दानाय बिखान्थि खौ मोननो हायो। आखाइ आखाइ हिसान आरो बोनाय हिसान। गिबि रोखोमनियाव माने ओ आखाइ हिसानाव मु माने माखुखौ आखाइ थाइनैजों लांलाय लाबोलाय आगसि आरो आगदाजों माने नारनो नांगौ। आगसिजों माखु नारोब्ला आगदाजों आरो आगदा जों माखु नारोब्ला आगसिजों माखुखौ हमनो नांगौ। सालखौ आखाइ थाइनैजों हमना खुयो जाहाथ थे दानाय खुन्दुंआ गोजोयो। आरो सम सम सिथ्रियाव माने जिस्रियाव दै फुना दानाय जियाव फुननानैबो होनो नांगौ
औ
औ बेबायदिनो फारसेथिं बोनाय हिसानाव मोनसे जुनिया बिखान्थियाव दिरुं खानानै ओ जेनेबा दंफांनि हमग्रा गथा खानानै आगदा आखाइजों बै गथा खानायखौ बोना माखुखौ मोनसे ओ रुगुंनिफ्राय गुबुन मोनसे रुगुंसिम बारहोगासिनो थायो
ओ
आगसि आखाइजों थाथिखौ ओ दानाय खुन्दुङा गोजोनाय बायदि खुयो दुरुं बोना ओ माखुजों जि दानाय बिखान्थिखौ बोनाय माने बोनाय हिसाब होननानै बुंनाय जायो
औ औ
औ हिसान दानायाव बाहायनाय बांसिन आगजुफोरानो औवाजों बानायनाय आरो बेखौ माने गोरलैयैनो मोननो हायो औ गामियारि समाजाव बे हिसाननि बाहायनाया गोबां रोखोमनि ओ बेबायदिनो नाथाय थाथि माखु साल गान्दै बेफोर दंफांजोंनो बानायनाय गोदो गो दाय बर' आइजोफोरा गावबा गाव गोसो बायदि आगर एरखांना जि दानाय ना लायोमोन उन्दै हिनजावसाफोरा उन्दै हिनजावसा गथ'फोराबो देरबोनाय लोगो लोगोनो बायनाय बिमा बिमानि दानायखौ नुनानै सोलोंनो दावगाबोयोमोन औ बे मा फुरा सिगाङाव बिसोरखौ माने मुस्रा सानाय खुन्दुं थुननाय नो खननाय बायदिफोरखौ फोरोंग्रोयो बेनि उनाव लासैनो गामसा सालामाथा ओ सिमा आगर गैयि जिफोरखौ खौ लासै लासै दानो फोरोङो बेबायदिनो औ दिनै एसे गाबोन एसे सोलोंना आगर आखाइनि जिफोरखौबो दानो फारि लायो बर' हिनजावफोरा मोननै आदबजों जियाव आगर एरखाङो ओ माने महर मोनसेया जाबाय महर सुखांनाय आरो मोनसेया जाबाय आगर एरखांनाय बेनि अनगा औ बेनि अनगायैबो ओ जेनेबा गरखा गंनै आरो गरखा गंब्रै आदबजोंबो बर' आइजोफोरा आगर आगर एरखाङो दख'ना थावसि एबा आगर गुबै रोजा आगर थानाय जि जोम माने बेफोराव आगर सुखाङो बेनि अनगायैबो गर खा गंथाम गरखा गंब्रै गरखा गंबा गरखा गंद' बाहायना बायदि बायदि आगर एरखांनायखौबो जों नुनो मोनो
औ औ
बेबायदिनो हिसान दानायनि बेलायाव मोनसे गोनांथार आगजुआनो जादों जेनथोर जेनथोरजों खुन्दुं थुननाय थुनना लानायनि उनावसो जों हिसानखौ सोंनो हायो आरो दानो थाखाय ब मुस्रायाव जेन्थोरजों खुन्दुं सानानै लानांगौ मुस्राखौ मा खुनि लांदां बिखायाव सोनानै बेखौनो थाथिजों बोना हिसान दायो
औ औ
आखाइ हि सान एबा सालनि माखुआ गोलावसिन आरो बे मुस्रा बो गोलाव गेदेर जायो। बेखायनो बेखायनो जेनथोराव माने थुनोब्ला एसे बे खाबु जानायखौबो जों नुनो मोनो जेन्थोरनि मुस्रा बिथौआ गिदिर जानायलाय बायनाय बांसिन समावनो आखाइजोंसो सायो बेबायदिनो नोंथाङाबो जानो हागौ आंनिफ्राय बेनि ओ जेनेबा साल खुन्थानि सोमोन्दै एसे मोजाङै मिथिगौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन नोंथाङा फ्रायानो जेनेबा बुंलांखाजोब्बायानो जि दानाय ए बा हिसानसालि बेनि सोमोन्दै बुंलांजोबखाबायानो थारैनो नोंगौ जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा जि दायोमोन नङा होनबा?
औ नोंथां औ
औ आरो जेनेबा जोङो गोदो गोदायनि दा आथिखालाव नायोब्ला जोङो जि दानाय हिसाबै माने फ्रायानो खम जाबाय जि दानाया ओ दा माने गामि ओनसोलफोराव नायोब्ला जों खोब खम नुनो मोनसै आरो
औ औ
थ' जेनेबा मेसिनखौ जों मेचिनजों जि दानाय बाहायनायखौ जों गोबां नुबोबाय
औ औ
औ माने जि दानाया खम जालांबाय आरो जेनेबा गामि ओनसोलफोराव आरो जेनेबा आइजोफ्राबो माने आथिखालाव माने बर' आइजोफ्राबो माने खम माने खमावहाय बेफोरो हाबाखौ माने मावनो बाग्रा जालांबाय आरो जि दानाय होनोब्ला मानो औ औ माने आथिखालाव गोबां सोलायनाय फैबाय आरो जेनेबा जि दानाय हिसाबै औ गोदोनि हिसाबै बर'फ्रा जेनेबा बिदिनो गोबां आगरनि जि दायोमोन जेरै आगर होनोब्ला जोङो दाउथु आगर बिदिनो दिंखिया आगर गोबां रोखोम रोखोमनि माने गोजा गोथां गाबनि माने जि दानानै लायोमोन आरो बर'
औ औ
औ आरो बिदिनो जेनेबा बे बे जिफोरखौबो गावनि जेनेबा गोदो बर' गावनि सोलेरखौ खोबथेनो थाखाय गावसोरनो गावनि आखाइजों माने बे जिखौ दानानै गावोर ब गानोमोन आरो
औ औ
बिदिनो गावसिोरनि जेनेबा फिसाय बिसोरनोबो जेनेबा गामसा आरि बिदिनो गावसोरो जोमनो थाखाय फालि बेफोर बायदिसिनाखौ माने न'आवनो दानानै बर'फ्रा गोदो न'आवनो दानानै गानोमोन आरो
औ नोंथां औ
औ आथिखालाव नायब्ला माने बेफोरखौ माने गोबां दाना फाननानैबो माने बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै
औ औ
गोबां रां आरजिनो हायो बेजोंनो ओमफ्राय बिदि होनोब्ला आरो माने गुबुन गुबुन हारिफ्रा ओ बांसिन जोङो मावनायखौ जों नुनो मोनसै आथि नोंथां औ औ दे होमबा नों नोंथां जों रायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'सै नामा नोंथां समाबो जाबायबा?
औ नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ नोंथां। औ दे।
औ औ दे।